खोनाबाय? ओ मा होनदों सखाथुनि बिरनायखौ मा होनदोंमोनलाय?
सखा थुनिया बांद्राय गोजौ गोजौ बिरनाय नुवा ओम गाहायावनो फोरफोर बिरो बियो। बारा गोजानावबो। थांङादां बियो खिन्थु ज ज'लिंगिया बहा बहा थांना फैयोथाय।
पाथथाखौनो मोना ओमफ्रायो। बे माबाफोरखौ बाथ'फोरखौबो फिथेरनाय जायाखै ने। मा दाउआ मानसिनि ओ अबे दाउआ मानसिनि राव रायजलायनो रोङो होनदोंमोनलाय। दाउस्रिजों।
दावस्रि बाथ'आ ओमफ्राय माबाखौ। मैनायाया बे दाउस्रियानो ना आलदा मैना दंबावो।
ओहो दाउमैनाया आलदासो दंबावो ना। उम ओमफाय खिनथु नुफेराखै आं।
खिन्थु बिसोरनिफ्राय सबसिन मोजां रायलायनो रोङो होनबा। बाथ'खौनो बायदि मोनो। मानो होमबा बाथ'आ। एसे मानसिनि गारां बायदि खालामो।
बोरै रोङोथाय बिसोर आंङो आसरितसो मोनबाय।
बेनोथ' माबा मोनसे मिलायनाय दंखोमा मानसिनि गारांजों। नङाबा ओ माबाफोर समाव थानो हागौ बिस्रा गोदोनि। जोनोमनि सिगां।
मानसि मोन।
नोङो फैनानै थैनानै उजिब्ला नै बिदि दाउ बाथ' जायोब्ला। मानसि बायदि रायलायनो हाहैगोन ।
ओम माबाफोर दंखोमा ना?
औ सल'फोर थानो हागौ।
औ' औ'
ओमफ्राय दा मा खालामदों?
फरायसानो थांबायानो होनजायो
ओ माबा मावदों नामानो एसे मोजांं खोनायाखै
ए आङो थाबायदोंना बेखायनो बारा मोजांखौ खोमा
औ। दाना माबाफोरखौबो न'फोरखौबो औवाजों लुलायलायबावलाहाय अन्थाइ बाला इथाफोरजोंसो लुबावो
औ बिदिनो जहैबाय फा खालामबाय आ गोदोनि न'खौ नुनो गोब्राब जासिग
औवानि न' बै सां बांला ना मा होनो बैसांनि न'आ बिदिखौबो ना
थार्टि बेलासि बेलासि माने जोब औ' ओमफ्राय
बे औ आ खौ होनदां मा होनो सां बांग्लाना मा होनो बे न'आ?
आं बांला आं बांला बिदिखौला जा
उम उम
एब्रावसै ओमफ्राय आङो रायज्लाय रायलाय थांनोसै दे ओरै। ओंखारलांनोसै जेबो प्रब्लेम जानाय नङा
न'आव थांसै
न'आव नङा न'आव थांबाथ' आंनाब खना दान जाहैगोनसो ओरैजाय ओंखारलांनानै ब औ बाजारथिं ओंखारलांसै हागोन लोगोद
औ।
सबसे आा मला ला नै आंना दानजासिगोनसो बिदि रायजलायनाया लोगोफोर राय्लायदों
औ दानजायो बिदि रायलायबा औ
ओमफ्रायो?
बिफां ब ज' माबा माबि थिथासाब आर गैया नोंसिनाव थिथासाब दंफां?
मजानोलाय
बे बाथाम जाग्रा थिथासा बज'फ्रा?
इ
ओमफ्राय बन जाग्रालाय दलर?
हा?
गामबारि
औ
नै थाम्फैसो फैलाबायबाय।
ओमफ्राय
नोंनिखौ खोनायाखै बारा
ओ गारि गाखोदों
औ गारि सलायदोंमोन आं होनबालाय थाथनोसै होनबा
थाथ'नोसै
रायजलायनानै फोजोबनोसै
दोनथ'सै
दोनथ'वा आं गारिनिफाय थाथनो होनदों
ए थाथ'लायबावबाय थांनोसैमोन ना नोङो
फोबनांगोन ना मोजाङै नों मोजां खोनायाखै होननायखाय थाथ'बाय आं
ए होनोमबालाय मोनसे मोनसे बेखौ दोनथ'बावनोसै नों थांग्रदो बेखौल'ल
बेखौल' रायज्लायनोसै ओमफ्राय थांग्रोसै आं दा मोनसे हरनोसै आंना मोनसेल'सैथ'
औ आंनाबो मोनसेल'सै। औ आंनाबो बेखौ राय माबा मोनसे दंबावो ना औ।
होनबालाय मोननै दंबावो नोंनि मोनसे आंनि मोनसे।
उम। बिस मिनिट
ए। माबायाव थांना फोजोबहैनोसै आङो। बैयावहाय आगोलनि न'आव न'आव थांबा दानजायो।
आगै आगैनि न' आब'नि नुवासो दा
आबनि
औ ओमफ्राय
फै
उम
रायलायदो रायलायदो,
सानदुं गोसाथारलै ना नोंहा फिथाइ जानो लुबैनो फिथायाइ जानो लुबैबाबो मोनजाला नोङो बिदै लोंनो लुबै, जोंनिया
औ बिदैसो लोंनो लुबैयो आंहा,
थांबाय जोंनाव जिबौ दारास,
आय' गिदु बालु,
उलै बै उसुंथिं बन दोनग्रायाव आरो माबा जिबौआबो जिबौआबो जि बायदि जि बायदि नामनि थायोब्रा जिबौ दारा सिबौ बामोन जिबौ गोरान माबा माबि ओमफ्रायो फिथिगमाबो,
फितिगम फितिगम फितिगमा ओ बे बिसिगोनांबो खोमा?
उम
ओमफ्राय मोनसे रोखोम गेदेर गेदेरा फाख्रा सिख्रा बै बिलाइ गोरानजों जि एखे जाथारो
डन होननाया
बिदि नुयो नाथाय ओहो रासेल फाइबार ना माबा बायफार ना माबा होननाया, बियो बयनिख्रुइबो बिस गोनांसिननो।
उम थामजि मिनिट थामजि मिनिटनि गेजेरावनो लानांगौनो ना माबाखौ, औ। ओमफ्राय मानो मबेनिफ्राय फैखो बियो। गैला
बेथ' आसामाव गैयामोननो ओमफ्राय अबेबा दैबानाजों बबेबा रायजोनि, ओमफ्राय फैनाय बायदिसो होनदों बेखौ। खोनाबायदा? आसामाव बेसेबांबा उम बोसो सोरनि सिगां मासे मोनजेनदों जाहैदों बे बुस्थुखौ, ओमफ्राय उनाव बेनो जोलै एरबाय नामा? ओमफ्राय दा ओरैबो ब्रह्म ब्रह्मपुत्र जोंनि बे, ब्रह्मपुत्र जोंनि जायगाफोरावहाय बे बुस्तुआ एरदों आरोखि। हा? खोनायाखै, ब्रह्मपुत्र जोंनि ओन ओनसोलफोराव बियो माबानानै थाफैदों जाहैदों दैजों फैनानै, जोंनिथिं गैया होनदों जोंनि ओनसोलाव गैया बायदि मोनो। खिसानबा बिसोरबो एरोना दाहालागै।